नोंथा खोनादों
औ खोनानो नोंथां
औ दा मा खालायगासिनो दं नोंथां
आङो दा नै ओरैनो जिरलाबायनाय दं आरो ना नोंथां
अ बिदिब्ला होमबा जोङो मा होनो मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायलायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ हागोन होन होमब्ला मा होनो दाथ' जेन'बा दैलां बोथोर
औ गरफोराथ' नै बिदिनोसै गायनाय फुनाया सोलिगासिनो दं आरोना नोंथां
दैलां बोथोराव ना ओमफ्राय बोथोरालाय बोरैथि होगासिनो दं नोंथांमोननिथिंलाय
बोथोराथ'नोख गरमलै नोंथां
आतसा औ औ औ
औ
बिदिब्ला होमबा जों माबायाव फैनोसैनाय बेयाव फैनोसै होमबाना नोंथां औ दा नोंथां जोंना मिाय दानो जाहैबाय गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलानि सायाव आवनो माने फंनैसो जोङो माने ओ सावराय गौ माने दा गोदोनि हान्था मेला आव जोंहा मा बायदि हान्था हान्थिनानै माने सुबुंफोरा मान जिउ खुंबोदोंमोन आफ्राय बिदिनो दा माने दानि जि गोनखोआर मुगा बेयावहाय माने माबायदि माने हान्थिदों आरोना ना मा होनो हान्था मेला फथिनानै बे जेन'बा सुबुंफोरा माने जिउ राहा खुंबाय थानो बिनि सायावनो माने फंनैसो फारागथिफोरखौ माने ओ माने बिजिरना होदो नोंथाङा जा एसे मिथिगौ
औ नोंथां औ दे बिदिब्ला आं फोरमायलांसै ना नोंथां
औ औ औ
औ जेरै जोङो गोदो गोदायथ' नायनो थाङोब्ला बबावबाफोर गोजान जायगा हान्थिनोब्लाबो जोङो गोबाव सम नांगौ जायोमोन आरो ना नोंथां औ आरो जोङो बिदिनो गोदोनि दिनाव फ्राय जोङो गारिफोरखौ बांद्राय नुनो मोनामोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जायगायाव हान्थिनोब्लाबो बिदिनो गोबाव सम नांगौ जायोमोन आरोना नोंथां गोदोनि दिनाव जोङो बिदिनो गारि मथरफोरखौ नुवामोन जोङो गोदोनि दिनावहाय बिदिनो बेलगारि, बा गराइ गारि, बा साइकेलफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां गोदोनियाव
उम औ औ।
औ नाथाय जोंहा आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला गोबां गारि मथरफोरबो ओंखारबाय
नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो जोंना गारि मथरफोरबो ओंखारबाय उरां जाहाजफोरबो ओंखारबाय आरो दैजोंनो खारनाय नावफोरबो ओंखारबाय आरोना नोंथां जायनि थाखाय गोदो बिदिनो जायनि थाखाय बिदिनो गोदो सप्तासे बा सप्तानै लानाय लामाफोरखौ आथिखालनि जुगाव बिदिनो साननै बा सानसेयावनो फोजोबनो हासै आरोना नोंथां औ गोदोनिफ्राय दासिमावहाय बिदिनो हान्था मेेलाया गोबां ओ आपग्रेद जाबोदों आरोना नोंथां गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव औ आरो जोङो बिदिनो नुबोबाय जे ओ गोदोथ' बिदिनो। लामा सामाफ्राबो बांदाय थिग नङामोन आरो बिदिनो हान्था मेलानि राहाफोराबो बांद्राय मोजां नङामोन औ आरो जोङो दानि जोङो नायनो थाङोब्ला बिदिनो जोंनि लामा सामायाबो बिराद मोजां जाबोबाय आरो जोंनि फेसिलिटिफोराबो गोदोनिफ्राय बांसिन जाबोबाय जायनि थाखाय जोङो बिदिनो हान्था मेलायाव बबेबा फोर थाङोब्लाबो थाबनो सहैसै आरो ना नोंथां
औ।
औ आरो जोंथ' गोदो बिदिनो नायनो थाङोब्ला फ्राय साइकेलफोराबो बांसिन गैयामोनानो आरोना नोंथां औ जायनि थाखाय बि दिनो बबाफोर थांब्रबनोब्लाबो बबेबाफोर माबा मोनसे फिसा खामानिब्लाबो बिदिनो थाबायनानै बा बेलगारिफोरजोंसो थाङोमोन आरो जाय नि थाखाय एसे गोबाव सम नांगौ जायोमोन आरोना नोंथां। औ। नाथाय जोङो दाथ' नायोब्ला जोंनाव दानि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोंहा बयनिबो नआव गंफा गंफा बाइक बा साइकेल बा गारि बा बेफोरो थाजोबखासै आरो ना नोंथां
ओम नंगौ
ओम जायनि थाखाय बिदिनो हान्था मेला बबाफोर थांनायावबो बिदिनो मोजां जाबोबाय आरोना दानि जुगावहायो जोङो बिदिनो बबेबाफोर थांब्रबनोबाबो बबेबाफोर अबेबाफोर खामानि मावहैनोब्लाबो जोङो बिदिनो हान्था मेलानि गेजेरजोंनो थांनानै खालामनो हासै आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ।
आरो जोङो हाजोंल' खारलांनो हाया गोजौजोंबो अख्रां साजोंबो खारनायखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
जोंना दै लामाफोरजोंबो खारनाय जों जे नाव जाहासफोरखौ नुसै आरो ना नोंथां जे जोंनि उरां जाहास जाहाजफोर जों जे बिदिनो जों बे जोंनि हादोरनि गुबुन हादोराव थांनाय फैलायखौबो जोङो नुनो मोनसै उरां जाहासजों नो आरो जोङो उरां जाहास जोंल नङा नावफोरजोंबो जोङो नुनो मोनसै थांज्लाय फैलायखौ नड़ा नामा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो जोङो गोदोथ' बिदिखौ जोङो नुनो मोनामोन मानोना गोदोहाय बिदिनो लेखा फराबो गैयामोन नालाय नोंथां
औ‌।
जायनि थाखाय हान्था मेलानि राहाफोरा हायो बिदिनो गैयै बाङामोन आरोना नोंथां
औ औ।
औ बिदिनो लासै लासै फैयै फैयै बिदिनो आपग्रेद जाबोयै जाबोयै दायो बेबायदि जाबोनानै दं आरो जे उरां जाहासफोरखौबो जों गोबां नुनो मोनसै आरो बिदिनो गारि मथर खौबो जों गोबां नुनो मोनसै, साइकेलखौनो होन जों, साइकेलखौ जों गोबां नुनो मोनसै आरो ना नोंथां।
उम उम।
औ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथा हागोन हागोन। औ दा जोंहा माने हा मा होनो हान्था मेलानि सायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय दासि माव हान्थाेया गोबां माने जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना सोलाय सोल'। जोंहा गोदोनि गोदोनि समाव जों माने मोजाङै नोजोर होनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो जे गोदोनि समाव जोंहा हान्थिनो बा दावबायनो थाखाय जोंहा साइकेल गंसेयानो गैजायामोन। नङा होनबा नोंथां? औ माने सासे सुबुङा गुबुन दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माने माबा मोनसे खामानिनि थाखाय हान्थिनो बा दावबायनो थाखाय बेहा गोबां माने ओ खस्थ'मोन आरोना माने थाबायनानैनो हान्थिनो गोनां जायो मोन आरो माने। दा बेयावहाय माने गोबां गोबाव सम लानायखौ जों नुयोमोन। दा बिदिनो जों जोङो माने मा होनो ओम फैयै फैयै जोंहा दा जि नै बे गोनोखोआरि मुगा बेवहायथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला हान्था मेला हान्थिनि थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि मा होनो मुवा बे आइजेंफोर मुवाफोर ओंखार बेसादफोर ओंखारबाय आरोना, मेसिनारि बुस्थुफोर ओंखारबाय। नङा होमबा नोंथां? औ जेराव जेराव जों गोदोनि समावहायनो हान्थिनो थाखायनो जोंहा मोजां लामायानो गैयामोन। ओ मा होनो हाग्रा बंग्रा सौसिजुब सौसि सौसा थांनानै माने गावनि थांखिसिम जेने थेने खस्थ' मस्थ'यै सौफैयोमोन आरोना नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ ओ दा बेबा दा बेबायदिनो आरोना। ओम सोलायनायाथ' जोंना दा नै मा होनो गोदोनि समाव जेन'बा लामा मोनसे मोजां गैयामोन जाबा माने गोदोनि समाव सोरबा सासे सुबुङाना मा होनो सोलोंथाइ लानो गोसोब्लाबो सोलोंथाइ लानो गोसो दंमोनब्लाबो माने बे माखासे हान्था मेला प्रब्लेमनि थाखायनो बेयो माने ओ माने हान्थिनो हाया जायोमोन आरो ना।
औ नोंथां।
हान्थिनो हायैनि खारनावनो बे सोलोंथाइखौ लानो हाया जायोमोन आरो। दा बेफोरबायदि जेंना जेंसि खौ माने जोङो गोदोनि समाव गोबां नुबोदोंमोन बेनिखायनो माने गोदोनि समावहाय माने सुबुंफोरा माखासे सोलोंथाइखौ लानो हायाखै आरोना। दा बे बायदि सोलोंथाइ लानो हायैनि जाउनावनो माने गोदोहाय माने बारा जौगानाय नङामोन। मानो होनोबा बिसोरनि माखासे गियानफोर गैयामोन नालाय, फरायनायनि माखासे गियानफोर गैयिनि खार'नाव माने बे गोदोनि समाव गोबां मुवा बेसादानो गैयामोन दा जिखुनु जा जि जि दा जोंहा गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर दङ'ना, दा बेफोरबायदि मुवा बेसाद फोरा माने गोदोनि समाव गैयामोन दा बिनि मेइन खार'नानो जाहैबाय जोंहा सोलोंथाइनि माखासे गियानफोर गैयिनि खार'नावनो माने गोदोनि समाव बेफोरखौ दिहुननो हायाखैमोन। दा बिदिनो जोंहा बुंनो हागोन जे ओ गोदोनि समाव सोलोंथाइ गैयियावनो जोंहानि गारि मथर ओ फ्लाइट हेलीकप्टार बायदि बायदिया गैयामोन मेडिकेल कलेज बा मेडिकेल बेफोरबायदि गैयामोन। दा जोङो जोङो दा नै हान्था मेला मोजां जानाय लोगो लोगो जोंहा फालांगिनि बिथिङावबो जोंहा गोबां मोजां जाना मोनबाय जाना फैबाय सहाय जाफैबाय ओ जेराव माने गोदोथ' जेन'बा हान्था मेलानि जेंनानि थाखायनो फालांगिखौ खालामनो हाया जायोमोन माखासे फालांगिफोरखौथ' दा जोंहा जों बुंनो हागोन दे जोंनि गोनोखोआरि दा मुगायाव ओ माखासे मा होनो
ओ माखासे बिथिङाव जोङो जेन'बा फालांगियानो होनबा बा ब'बा दाउ दावबायनाया एबा हान्थिनाय बेफोराव माने जोङो एथुबां माने खस्थ'खौ मोनलिया जोंहा माने खोब खम समनि गेजेरावनो माने जोङो ओ माने बबेबा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बै गुबुन दाबसे जायगासिम जों माने दसे समनि गेजेरावनो जों सहैनो हानायखौ जों मोनसै आरो गोदोनि समाव जिबायदि जोंहा लामायानो लामा गंसेआनो मोजां गैजायामोन बे समाव जोंहा लामा गंफ्रोमबो माने फाखाजों नुनो मोनसै आरोना जोंहा दा लामाजों खारग्रा गारि मथर बाइक बायदि बायदि गोबां दंसै आरो बेबायदिनो जोंहा दैजों खारग्रा नाव नाव ओमफ्राय बिदिनो गिदिर गिदिर जाहा सिबफोर दंसै जोंहा अख्रांजों हान्थिनो थाखाय अख्राङाव फ्लाइट बायदि बायदि गिदिर गिदिर गिदिर गिर माबानाया मेसिनारि ओ मुवाफोर दंसै आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
नुनो मोनो आरोना गोदोनि समावथ' जोंहा जेन'बा ओ मा होनो फालांगि बिथिङाव माखासे मुवा बेसादफोर दैखांनो थाखायथ' जोंहा दा दा जेसेबां बिखिनि जेन'बा दा जोंहा जि ओ गारिफोर दंना गारि गिदिर गिदिर दङ माल दैखांनो थाखाय बेफोरथ' गैयामोनना जायनि जाउनाव बिसोरो माने बेलगारिफोर बाहायलाबायनायखौ जों नुयोमोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ बेलगारियावनो माने मोसौ गारि बा बेलगारि बेफोराव माने बिसोरो गावसोरनि फालांगिनि माखासे मुवाफोरखौ दिखांना लानानै थाङोमोन दा बैफोर बायदि माने दिखांना लाना थांनायनि ओ थांनायनि माने जाहोनाव माने गोबां माने गोबाव लायोमोन आरोना गावनि जेन'बा दाबसे जायगासिम सहैनो थाखाय बेसे बुहुत गोबावनि उनावसो माने सहैयोमोन गोबां सम लायोमोन नाथाय दा माने गोबां खम समनि गेजेरावनो माने ओ माने गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिमाव माने लांनानै फालांगि खालामनो हायो दा बेफोराव जोङो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों माने गोबां खम समावनो जोंहा ओ जेन'बा गोदोनियावथ' जेन'बा खनसे फालांगि खालामनो थाखायथ' गोबां समनांगौ जायो दानियावथ' जेन'बा दसे समावनो हायो गोदोनि फानसेयाव जों दा फानथाम फानब्रै जों फालांगि खालामनो हायो होनना बुंनो हायो फालांगिनि बिथिङाव नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बिदिनो आरो ना गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलायाव नायोबा जोंहा जेन'बा गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरनि बिथिङाव जोङो माने बुंनानै फोजोबजुबनो हाया आरो ना नोंथां
औ
औ दा जोंहा समाबो जाबाय दा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां दे
औ दे नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ